हेलौ
हेलौ औ हेलौ।
औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आं ओरैनो दं दासान्दि।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आं मोनसे सोंथिनि ओ बागैसो रायज्लायनो सानदोंमोनो मोनसे ओ मुवानि बागै रायलायनो सानदोंमोन ओ बेनो जाहैबाय जोंनि आथिखालावथ' जों गासिबो मिथिखायो जे मबाइल मबाइल फनाहाय जोंनि गासैनियावबो आखाइ आख खाइ थायो होननानै जों गासिबो मिथियो ओ जे मबेइल नि बागै एसे फोरमायना होबा मबेइलनि बाहायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंगौ। ओ मबेइल फनाथ' आजिकालि गोबां ओंखारबाय माने। गोदोनि दिनावथ' एसेबां गैयामोन आथि खालाव गोबां माने मबेइल नङाबा जोंना जेबो जालिया कुलाव फरायनो थाखायबो जोंनो मबाइल नांगौ कलेजाव थांनो थाखायबो मबाइल नांगौ माने मबाइल गैयाबा जोंना जेबोआनो जाला बायदिसिना फरायनायफोरावबो। जोंना मायबा मोनसे फर्म फिलाप खामनो लागाबा उम एडमिसन लानो लागाबानो जोंनो मबाइल नांगौ जायो आरो बायदिसिना फोरखौबो आथिखालाव जों मबाइलावनो बांसिन हरनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो औ औ। ओ जोंना बिदिनो मबाइलाव बायदिसिना जों मोनथियै बुस्थुखौबो मबाइलाव मिथिनो मोनो गोजाननि बाथ्राखौ जों सेकेडआवनो मोनथिनो मोनो बा सिनि हायै मानसिखौ जों माने सिनायलायो मबाइलनि थ्रयैनो। बिदिनो माने जोंनाथ' मिथिखायो कुल कलेज फरायनो लागाबा दा आथिखालावथ' माबा मोनसे फर्म फिलाप खामनो लागाबानो जोंना मेइलनि गोनांथि जायो जिमाइलनि गोनांथि जायो। फन नाम्बारनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोंना बेइलखौ नांथारगौ जायो आरो ओ मबाइला बाहायनो हा रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि जों गासिब्बो मुलुगनि माने बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनो। ओ आरो बिदिनो बायदिसिना जोंनि फरायनायाव ओ बेनि जा जोंनि जोंजोंबो गोसोबानो राय ज्लायनो हायो गोसोबानो माबा मोनसे नांगौ जाबा जों सोंहरनो हायो बा मिथिनो हायो। औ नोंथाङाबो माबाफोर मिथिगौबा एसे बुंजागोन।
औ औ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंथ' मबाइलखौहाय। ओ गोबां रोखोमनि बाहायो जेरैबादिहाय ओ जोङो गावनि नांगौ जानाय ओ जा खामानि बे न'रावबो बाहायोबा गावनि जा गाज्रि खामानि बेफोरखौबो आथिखालाव हाय मावनाय ओ खामानिफोरावहाय जोङो मबाइलखौ बाहायनाय नुनो मोनदों। गाज्रि खामानि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सासे फरायसायाहाय फरायनाय समाव जा फरायालाबसिनो जोङो मबाइल नायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बा गाज्रि खामानिफोरावहाय मबाइल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय ओ गेम गेलेनाय बिदिनो गुबुन गुबुन पाबजि फ्रि फायार आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गेमफोरखौहाय गेलेनानै जोंनि ओ सुबुंफोरखौहाय जोङो गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ आथिखालावथ' जों गासिबो मिथिखायो जे समाजारि बिजों जा ससियेल मिडिया बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौनो गाज्रि गाज्रि भिदिअफोरखौ हगारनाय नुयो। बेफोरबादि थासारियानो जोबोर गो गाज्रि थासारि होननानै मिथिनानै मोनो जों ओ आथिखालावथ' जोङो गासिबो मिथियो जे मबाइल फन होननानै बुङोब्ला गासैबो फेसबुक वाटसएप बा इन्सटाग्राम गासिबो सो ओ सालायखायो बेफोरबायदि थासारियावनो जोङो जे खायसे खायसे सुबुंनि गाज्रि जा आखल बे फोरखौहाय जोङो मिथिनानै मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोंनिया गाज्रि आ खलाहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव गोसार लानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जोङो गाज्रि सुबुंनि आखलखौ बा गाज्रि मानसिखौहाय सिनायथि मोनो बेनिखायनो जोङो मबाइल फनखौहाय बाहायोब्लाबो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। मानोना जोङो गाव सोरनिबा सासेनि मोजां जा आखल बेखौबो जोङो सानसेनि गेजेरावनो बा दसे समनि गेजेरावनो सारा बुहुमानो मिथिनानै मोनोबा गोसारलांजोबो बेनि खामानि मावनाया बा गाज्रि खामानि मावब्लाबो जोङो मोनथिनानै मोनो जे दसे समनि गेजेरावनो माबादियै गोसारो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय। बेनिखायनो जों गासै बो मोजां खामानियाव बाहायनो नांगौ मबाइलखौ बेफोरबायदिनो जेरैबायदिहाय जोङो मोजां खामानि होननानै बुङोब्ला मोजां खामानि होननानै बुङोब्लाबो जों मोनथिनानै मोनो जे सासे सुबुङाहाय गावनि रोंगौथि थिखौ आथिखालावहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोसार होनायखौ जों नुनो मोनोबा सासे सुबुङा मोजां होननानै ससियेल मिडियानि औ गेजेरजोंनो गासैबो सुबुंफोराहाय मिथिनानै बेखौहाय मान सनमान होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो मबाइलाहाय जों खौ गोबां रोखोमनि खामानियाव मदद होयो जेरैबायदिहाय सोरबा सासे सुबुंखौहाय मानोबा नांगौ जायोब्ला बा सोरबा सासे सुबुङा बहाबा थांनानै आन्दायनानै थायोब्ला बेखौ खौहाय जोङो मबाइल थायोब्लासो ओ दसे समनि गेजेरावनो नागिरनानै मोनो बा माबा मोनसे गोनांथि मुवा जानायफोरखौहाय जोङो दसे समनि गेजेरावनो मबाइलजों खिन्थाहरनानै बेखौहाय ओ बुथुमनानै लानो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो सासे सु औ औ
आथिखालावथ' बिदिनो औ दे गुबुन जागोन नोंथाङा
बेफोरबायदिनो जोङो सासे सुबुंनो बा सासे फरायसानोथ' मबाइलखौहाय नांथारगौ आथिखालावहाय मबाइल नङाब्लानो सोलिनो हाया? जेरैबादिहाय जों सासे फरायसायाहाय जेनेबा फरायसालिमा फरायोब्लानो आथिखालावहाय जि माइल बा मबाइल नाम्बार अटिपि बेफोरखौहाय नांगौ जायो बेफोरबायाददि खामानियावबो जोंनो मबाइलखौहाय जोबोरैनो गोनांथि जायो बेफोरबायदियनो सासे जे सुबुङाहाय फलिमा बा कलेजफोराव फरायोब्ला आथिखालावथ' जोंना सोंनाय फिननायफोरखौ खौहाय कलेजफोराव बा फरायसालिमाफोरावहाय बेफोरबादि होजोबनायखौ जों नुनो मोना। बेफोरबादि थासारियावबो जोङो जों फरायसाफोराहाय मबाइल फोरनिफ्रायनो गुगोल बा बेफोरबायदिनो इउटुबफोरनिफ्राय जोङो सोंनाय फिन्नायफोरखौहाय कालेक्ट खालामनानै बा बुथुमनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों गोबां खामानि बा गोबां थासारियावबो मबाइलखौहाय मोजां खामानिफोराव बाहायनो हायो आथिखालावथ' जोङो गासैबो मिथि औ
आथिखालाव जेनेबा जोङो बायदिसिना अनलाइन क्लासफोरखौबो लानायखौ नुनो मोनो आरो मबाइलजों।
औ नंगौ नोंथां औ औ।
कचिं लानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
आथिखालावथ' नों माबा मोनसे साख्रिनि अनलाइन खालामनो थाङोब्ला बा माबा मोनसे एन्ट्रेन्सनि अनलाइन खालामनो थाङोब्लाबो जोंनो मबाइलनि गेजेरजों अ टि पि मोनसे फैयो बेखौहाय नांथारगौ बेनि थाखायनो जोङो आथिखालाव सरासनस्रा गासैबो सुबुंफोरखौनो मबाइलनि बाहायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौहाय गाज्रि खामानिफोरावहाय मबाइलफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय आथिखालावहाय जोङो नुनो मोनो जे हाबा जाखांनाय जा हिनजाव बा हौवा फोराबो मबाइल नानै गुबुनजोंहाय रायज्लायनानै बा रं नाम्बार जानानैहाय खारनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंनि न'खर बा संसारफोरााहाय बायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बा आलाय सिलाय जानानै थ थेर बेथेर जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि बिनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बा बेफोरनिफ्राय जोङो मोजां गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो गोबां मबाइलनिफ्रायबो बेफोरबादिखौ जोङो आथिखालावहाय ससियेल मिडियाफोरनि गेजे गेजेरजोंबो जोङो रादाबफोरखौ मोनथिनानै मोनो बेनिफ्राय जोङो गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो बेफोरनिफ्राय गियान लानायनि अनगायैबो गुबुन गोबां गाज्रि खामानिफोरसिम बारस्लायलांनाय बा थांनाय खौसो जों नुनो मोनदों मबाइलनिफ्रायबो जोंङो गोबां रोखोम रोखोमनि मोजां मोजां गियानफोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायो बे बेबायदिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गियानफोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजों आथिखालावथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मबाइलफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेसेन गोसा बेसेन गोसायै ओ नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोरखौहाय‌ बा जोंनि बर' जोहोलाव बा जाखांफुनाय सुबुंफोरखौहाय लाइमोनफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो जे बेफोरखौहाय मबाइलफोरखौ दामि दामि लानानै गोबां गाज्रि खामानि नियावसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ मबाइलखौहाय गोबां सुबुंफोरानो गोबां मोजां मोजां खामानि फोरावबो बाहायो बेफोरबादियैनो जोंनि समाजफोराव मबाइलखौ बाहायनायखौ आथिखालावहाय नुनो मोनदों आरो ओ नोंथाङाबो एसे मबाइलफोरनि सोमोन्दै बुंबावनो हागोन ना नोंथां?
अ अ आरोबाव बिदिनो सोरबा सोरबि माने जोङो भि बायदिसिना भिडिअ बानायनानै इउ इउटुबाव भिडिअ ह-हगारनानै जों खायसे खायसे सुबुंफोरखौ आथिखालाव जेनेबा न'खर सालायलां नायखौबो नुनो मोनो आरो जों बायदि सोरबा इउटुबार जानानै न'खरनि न'खरनि खामानिफोरखो देखायनाय सोरबा बबेबा दाबसे जायगायाव थांनानै बायदिसिना जायगा देखायनाय बेफोरबायदिजोंबो बुहुत मानसि आरजिनानै न'खर सालायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो आथिखालावथ' सब जोङो मब मबेलनि ट्र'यैनो ओ जि बायनाय बा बायदिसिना बुस्थु जों गासैबो जि नांगौ बुस्थु बायनानैनो मोनखायो आथिखालाव मबेलनि जोहैनो बायदि बायदि वेबसाइटाव बायनानै नुनो मोनो आरो जों बाजाराव थांलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बिदिनो गोबां ओ जेनेबा जोंना जेनेबा दख'ना दखानिफोराबो आथिखालाव जोंना म मबेलखोनो देखाय देखाय अनलाइन नि जोहैनो जों बायदिसिना बा दख'नाफोरखौ बा ड्रेसफोरखौबो जों बिदि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हरलायलायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायानो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथां औ उनाव सम जायोब्ला नोंथांजों बेफ फोरबायदिनो मोजां रायज्लायबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ दे नोंथां